हेल'।
हेल'।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ औ मा खालामदो नोंथाङा दा?
अ।
आङो नै दा जिरायनानै दङ। खोनादों?
औ औ औ, औ खोनादों नोंथां। बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां। ओ जोङो आयदा महरै जोङो, दैमा दैसानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
लोगोसे जोङो ओ दै औ औ दैमा दैसानि सोमोन्दै जोंङो ओ नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना। ना आं फोरमायग्रोनो नोंथां?
दा फोरमायना होनि ओ दैमा आरो दैसानिबा बुंङोब्ला जोङो दैसा बा दा जोंहा गोबां रोखोम दङ नंङा ओमबा दा जोंओ जेना बोहैनो औ खोनादोना।
नेटआ एसे स्ल' जादो नोंथांनिया?
खोनादो ना नों
खोनादो ना नोंथां? औ खोनाबाय दासो।
औ। दा जोङो दैमा-दैसा होनना बुंङोब्ला दैमा होनना बुंङोब्ला जोङो गिदिर गिदिर दै बोहैनाय लार होनना बुंनांगोन जोङो। बिनिफ्राय दैसा होनना बुंङोबा ओ फिसा फिसा दै बोहैनाय लामा जों बेखो होनना बुंगोन। खोनादो ना नों
औ औ नंगौ औ।
औ दा जोङो दैमा ओ जोंनि ओनसोलावबोथ' गोबां दैमा दङ ओ बिफोर दैमानि गेजेरजों गोबां दै बोहैलांनाय
नुयो दा दैमा दैसाफोरा जाबाय मा खालामो ओ जोंनि ओनसोल आव बे अखा हादैजों टुपुं खमनाय दैमानि जि दैमानिफ्राय लैथो लैथोनिफ्राय लैथोमा बा बेफोरबायदि मा खामो ओ दैफोरखो लानानै फोनांजाबनाय राहा खामना होयो आरो। दा दैमाया दै दै लामा मोनसे दा बेफोर जोङो दैमा दैसाफोराव जोङो गोबां रोखोमनि ओ ना बायदिसिना जिबौ जिबार ना ओ बेफोरबायदि जों बायदिसिना जिब जु नार दैमायावबो जों नुनो मोनो आरो‌। दा जोङो दैमानिफ्राय ओम दा दैमायाव जोङो ओ ना नानै बा ना सानानै जों जानो हायो‌। दा दैमाया खायसे दैमाफोरा थायो गोथौ जानानै थायो आरो खायसे दैमाफोरा ओ दैसाफोरा एसे थौले जायो। दा जोङो ओ फारसेथिं मा खालामो जोंनि ओनसोलफोराव खायसे दुगैनो थाख खायबो जोङो दैमा दैसाखो बाहायनाय जायो ओ जोंनि ओ नांगौ औ जोंनि ओ गाननाय सि जोम ओ बायदिसिना बेफोरखौबो ओ सुनो सुनो जोङो दैमा दैसाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जायफोरा दैमा दैसानि जिङ ओ न' सेराव ओ संसार जानानै दङ दा बेफोरबायदि सुबुंफोरा दैमा दैसानि सायाव सोनारो आरो‌।
औ औ।
दा बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो दैमा दैसानि बागै?
औ नोंथां औ ओ जिहेथु नोंहा फोरमाय नोंथांङा फोरमायबाय दानिसो दैमा दैसानि सोमोन्दै जिहेथु दैमा होनना बुङोबा जोंङो जेराव जोङो बांसिन जोङो दै फैनायखौ नुनो मोनो गेदेर दैमा जेराव जों फिसा दैसा जों फिसा दैमानि फिसा दैसा इयो ओरैबायदि होननानै जोङो मोनथियो आरो। नोंगौ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिहेथु ओ जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जोङो दैमाफोराव जोङो नाफोरखौ मोननो हायो जों गेदेर गेदेर ना। खासेव बा बायदिसिना जोङो दलफिन। थिमिना बायदिसिना थायो होननानै फोरमायो आरो जिहेतु जोंनि ओनसोलावथ' दा दैमा होनना बुंङोब्ला जोङो बुरलुं बुथुर दैमाखौनो जों मिथिगौ जोंनि खाथि खालायाव इसिबां गेदेर दैमा गैया। जिहेथु जोंहा ओ बुलुंबुथोर दैमायाव जोंहा गोबां गेदेर दालां होनो गोनां जादों जोंहा सराय घाट दालां ओ बेनि साजों गोदो गोदाय जोङो दालां गैयै समाव जोंहा जोबोर खस्थ' जायोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे ओरैबायदि गिदिर गिदिर दैमाखौ जों बारनाया इसेबां जों आथिंजोंथ' जों बारनो हाखाया ना माब्लाबाबो। जिहेथु जोङो बेवहाय जोङो गोदो गोदाय जों जाहाज औ नावफोरजों जोङो औ नावफोरजों जोङो बारोमोन गोदो गोदाय। दा नाथाय जों औ। औ औ थालिरनि भेलजोंथ' जोङो बुरलुंबुथुरखौ बारनो हाया जाहैबाय। जिहेथु दा जोङो बिदिनो गोदो गोदाय माइ औ दैसा। फिसाफोरखौ जोङो थालिरनि नाव जों बारनो हायो नाथाय जोङो गेदेर गेदेर दैमाफोराव जोङो नावफोरजों थाङोमोन जाहाजफोरजों थाङोमोन। नाथाय दिनै जोङो ओ मोजाङानो जादों जेराव जों बायदिसिना जों दालां लुनो हा गेदेर गेदेर दालां गोदोनि ब्रिटिश मुगानि दालां दिनैसिमबो जेबो जायाखै बेफोर दालां फोरा दा दिनै गोदान गोदान दालां लुदों दैमाफोराव जोंनि सरखाराबो नाथाय जोङो जेरैबायदि लुनांगौ बेफोरबायदि जोङो मोजां दालां लुनो हायाखै दिनै ओ दाखालिसो लुनाय दालां फोरानो दिनै बायख्लानो हमदों बा हामा जानो बोहैना बायलांदों। उब्र लांदों। नाथाय ओ गोदोनि जाबायदि बानायनाय दालांफोर बेफोरो जोबोर मोजांमोन जिहेथु दैमारि नि सायाव गोदो जाफोरा बानायदों ब्रिटिसफोरा बानायनाया बांसिन मोजां जायोमोन। जिहेथु जोङो दैमाफोरनि सोमोन्दै बेखौनो बांसिन जों मिथियो जेराव जोङो दैमा होनना बुङो अब्ला जोङो दैमानि सेराव जिहेथु जोंनि ओ हारिफोरा दैमा दैसा सेर सेर थानानै ओ रायजो खुंग्रा हारि जेराव जोङो गोबां बिबांनि मानसिफोरखौनो जों दिनै दैमानि गेजेराव बायदिसिना आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जाय जायगायाव जोङो आबाद जाथावै बाला हा बेफोरावबो दिनै जोंनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै बायदिसिना जों फैसा रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जों बेवहाय गोबां बायदिसि सिना लाङि जे सारनानै बा ओ मुस्रि बोनानै जोङो ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां गोबां मानसिफ्रानो गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दङ जेराव जों दैमानि गेजेरजोंनो जोङो रां आरजिनो हायो ना हमनानै बा बायदिसिना जिब बा दिनै दैमा दैसाफोराव गेदेर गेदेर दैमा दैसाफोराव दिनै खुलुमनो थाङो जों गंगा दैमाफोरखौ जों फोरमायनो हायो जेराव गोबां ओ पा मानसिया जुदि माबाफोर द पाब खामानि मावबाय थायोब्ला जोङो गंगा दैमाफोराव थांनानै जों खुलुमनानै जुदि जोङो दुगैनानै थब्ल'नानै फैयोब्ला जोङो पापफोरा जोंहा दानगारलाङो। बा जोंहा माबाफोर जुदि खामानि आद्राफोर जाना थायोबा जोंनि जिउआव बेफोर जाफुङो होननानै फोथायो जेराव जोङो ओ गंगा दैमाफोर दुगैनो थांनायफोरखौ जोङो मोजाङैनो नुनो मोनो। बा जोङो मानसिफ्रा बांसिनानो थांनो नाजायो नाथाय जों जुदि नायनो थाङोब्ला दिनै जा जोंनि जा थासारि जानानै दङ जेराव जों सुबुं अनजिमाया गोबां जानानै दा होनां औ लोगोसेनो गंगा दैमायाव गोबां जों दिनै फुजा हाथाल होनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो दैमायावनो जोङो बिबार आरि साथि सावनानै बा बायदिसिना बेफोरबायदि फैसा थाखा गारनानै बा बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै मानसिफोरा बांद्राय दिनै फुजा फाथाल होनो नानै जोंङो दैमा - दैसाखौ गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनदों जेराव जों दिनै फोथायो जिथु जोङो बेवहाय थाङोब्ला जों पाबफोरा दानगारो लोगोसेनो साख्रिफोर मोनो बायदिसिना होननानै जों फोथायनानै जोङो बेवहाय दुगैनो थाङो नाथाय जोङो बेनिख्रुइ ओ दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे ओ बेखौ जेब्ला जोङो गंगा दैमाखौ जोङो बिसेबांखौ बुंबाय जानानै दङ बेखौ जेब्ला जोङो नायो खालामनानै अब्ला ओरैबायदि गाज्रि जाय दैमायाव दिनै ओ मानसिया दुगैनायाव थ गोजाननि बाथ्रा बेहावहाय जोहा ओ आगानबो होथावा माने बेफोरबायदि जायगायावनो मानसिफोरा दिनै दै लोंना फैयो दै सारस्रिना फैयो अब्ला मानसिनि देहाया माबायदि गाज्रि जागोन जायनि गेजेराव जों बायदिसिना बेमार -आजार सोमजिनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों हायोब्ला दैमाफोरखौ जोङो ओ जेसेबां हायो जों साफायै साखोन सिखोनै लाखिनांगोन बेफोर जोंनि आखायावसो लोगोसेनो ओ जोंनि जा गामि बर' गामि गामि सेर सेर गोबां दंग' आरो दैमा दै दैसाफोर थानो थायो बेफोर दैसाफोरखौ जोंनि ओनसोलफ्रावबो जोबोद गाज्रि खालामनो हमदों जेराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो मैगं थाइगं आबाद मावखायो जिहेथु दैसा सेराव जोंहा गोबां हा थाखाय जोंहा ओ लां दां उम फैलाव फोथार थायो बेवहाय जोङो आबाद मावनानै जोङो जा जोंनि मुलै बा रासायनारि मु मुलि होनायफोरखौ जोंङो हार बायदिसिना जोंबेयाव खुंग्राफोरखौ सुहैयो जायनि गेजेरजों ओ बे दैसाखौ दैसानि दैखौ लोंनानैनो जोंनि जिब -जुनारफोरा थांनानै थायो बेवहाय जोंहा जिब- जुनारफोरा माब्लाबा समाव बेमार- आजार जाना थैनो गोनां जायो दा लोगोसे जोङो बे दैमा -दैसाफोरावनो जोङो जि सुयो स्राब आरि बाहायो सा बोन आरि सिम्फु आरि बेयावनो मोसौ दुगैगोन बोरमा दुगैगोन बोरमा गोथै मोसौ गोथै सैमा गोथै दैमायावनो गारहरगोन दा बेफोरबायदि जुदि जों जायो अब्ला जोंनि ओ दैया जोबोर गाज्रि अबस्थायाव फै फोरनाय जायो जायनि गेजेरजों जोङो बे दैयाव ओ जोङो बाहायथावनाय नङा जों दैयाव हाबनोनो हानाय नङा जोबोर गाज्रि जालांगोन दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा गोदान - गोदान जोंहा बेमार सोमजिदों दिनैनि समाव ओ लोगोसे जों जुदि ओ दैमा - दैसाफोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि जा दै लोंनाय बे बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दा फ्रायनाय नायनो थाङोबा जोंनि हमनानै ला दा बेफोराव ओ बुरलुं बुथुर दैमानिफ्राय ओ खाथियावनो थानाय नोगोरफोराव बुरलुं बोथोरनि दैखौनो लोमनानै थांनानै थादों बेनि दै जोंनो दुगैयो बेवहाय पाउदार आरि बाहायनानै बा बेफोरबायदि जों बायदिसिना बाहायनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो दैमा दैसानिफ्रायनो जोङो ओ दिनै गोबां रां आरजिनाय नुनो मोनदों जोङो दैखौ जोङो ओ मोजांङै जोङो सरनानै बा जों बायदिसिना फावदार आरि बाहायनानै जोङो मिनारेल वाटार हिसाबै जोंङो फानासिनो दङ जों गोबां फैसा मोनो जोङो ओ बथलाव सोनानै जों बेफोरखौ फानोब्ला जोङो ओ गोबां रां आरजिनायखौनो जों नु नुनो मोनगासिनो दङ दिनैनि समाव दा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दैमा दैसानि सोमोन्दै मोननो हायो ओ लोगोसेनो जोङो ओ बिजाबफोराव फरायनो मोननाय बायदिब्लाथ' जोङो जेराव जोङो दैमा- दैसाफोरनि गाहाय थांखियानो जादोंलैथो होननानै बुङो आरोना नोंथां
औ
दैमा दैसाफ्रा बोहैलांबाय थायो। औ। बेयो ओ माबायाव गोलैहैयो लैथोआव।
औ दा जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, खोनादोंना नोंथां? जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे ओ जों सुबुं माहारिया दिनै ओ दैमायाव थानाय नाफोरफोरखो ओ गु गुरनानै बा नाव जाहाजजों दैमा गेजेर गेजेर ना सारनानैनो ओ जोंनि गोबां सुबुंफोरा ओ न'खर खुंगासिनो दं। ङ। दा जोङो दैमायाव थानाय नाफोरफोरखो ओ सारनानै नाफोरख बोननानै बा गोबां बिदिनो ना बोननानै ना सारनानै नाफोर खो फाननानै गोबां रां खामायनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दो।
औ औ औ औ उम दा जिहेथु नोंथांजों गोबां सावरायबाय दैमा-दैसानि सोमोन्दै ओ मोजां नांबाय दा जोंहा समाबो गैलिया बिदि ब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ औ।